अ नों थाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अह नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?।
आङो दा बे समाव ओरैनो आंनि न'आव जिरायनान दङ नोंथां।
गौना
नोंथाङालाय मा खालामनानै दङ?
आंबो ओरैनो दं नोंथां नोंथाङा दायो ओरैनो दङब्ला नोंथांजों आं मोनसे ओ बर'नि दोरोङारि जानाय आदारनि सायाव नोंथांजों ओ सावरायनो हागोन नामा दसे सम?
हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
बर'नि दोरोङारि जानाय होनब्लाथ' जोंनियाव गोबां दं अनला जेरै नारजि अमा सबाय साम' आरो ओ बायदि रोखोमनि ओ जोंनि आ बर'नि गेज जेराव दोरोङारि जानाय ओ दङ बेनि गेजेराव आं मोनसे आयदा आ मोनसे बर'नि दोरोङारि जानायनि सायाव नोंथांनिसिम आ खुइसन खालामनो सानदों?
जागोन दे नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव साम' बा सबाय बेखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला
आंङो नोंथांनो फोरमायलांनि
अ जागोनदे नोंथां फोरमायनो हागोन।
जोंनि ओनसोलाव सबाय आरो साम' संनायनि आदब खान्थि बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला सबाय आरो साम'आ जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि। जाय ओंख्रिखौ गोदो गोदाय समनि फ्रायनो। जाबोदों एबा जाबोगासिनो दङ आरो जालांबाय थागोन बियो जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बै ओंख्रिखौ बानायनो था खाय एबा संनो थाखाय जोंनो गिबियाव नांगोन सबाय जायखौ जों हानि हानि सबाय होननानै बुंनाय जायो ओंख्रि जाग्रा सबाय बै सबायखौ जोंनो नांगोन बेजों लोगोसे जोंनो साम' नांगोन बे साम'खौ जोङो दैमा दैसा एबा जाम्फै दंग' बैफोराव मोननाय जायो बेनि थाखाय जोङो बेखौ खन्नानै लायनो गोनां जायो बै साम'खौ जोङो दैमा एबा दैसाफोरनिफ्राय खननानै लाबोनानै साम'आबो गोबां रोखोमनि दङ नाथाय जों सबाय आरो साम'जों जानो थाखाय जोंनो नांगोन साम' गोलाव गुबुन मोनसे साम' दं जायखौ जों साम' लादाय होननानै बुङो जों बै साम' लादायखौ सबायजों जानाय जाया बांसिनानो जोङो बै साम' गोलाव जायखौ जों साम' गोलाव होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव बै साम'खौ जोङो जानाय जायो सबायजों लोगो गोसे अब्ला जोंनो नांगोन बै साम'खौ बेनिखायनो जोङो दैमा एबा दैसाफोराव खननानै लाबोनायखौ लाबोनानै बेखौ हरसे एबा हरनैनि थाखाय जोङो दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो दैयाव सोमनानै दोननायनि जाहोना बेनो बे साम'आव थानाय मैला एबा स साम'आ खिगारनायनि थाखाय जों बेखौ सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव जेब्ला हर से एबा हरनै सोमखांनायनि उनाव बिनि दाखोन जोंनि ओनसोलाव दाखोन होननानै बुङो बै दाखोनखौ माबा मोनसे गोफार मुवा सु बेफोरबायदिजों दाखोनखौ गारनानै लानाय जायो लोगोसे सामनि खिथुखौ दानसनानै लानाय जायो खिथु बाहागोखौ दानसखांनायनि उनाव बेखौ मोजां रोखोमै दैजों साफायै सु सुनानै लानाय जायो बिनि मैला बे गासैखौबो गारजोबनानै बेखौ गोजों महराव सुनानै जायखौ जोङो मानजिनाय होननानैबो बुंनाय जायो जायो बेखौ मा मोनसे गोरा मुवाजों एबा बेयाव संख्रि एबा गोखै मुवा मोनसे बाहायनानै बेखौ मोजां रोखोमै सुनानै बा फुनानै लानाय जायो बेजों लोगोसे बे बेखौ मावखांनायनि उनाव एबा आंखौ खालामखांनायनि उनाव जोङो सबायजों संनो थाखाय गिबियाव सबखौ रुनानै लाग्रोनाय जायो गुरै जाजा से बिनि उनाव जेब्ला सबाया रुयो गोन अब्ला बेखौ सागंजों सानानै लानाय जायो सागंजों साखांनायनि उनाव बेनि उनावहाय जोङो सुनानै लानाय सामखौ मोजां रोखोमै एवनानै लानाय जायो आरो बे एवनायाव जोंनो होनांगौ मुवाफोर जेरै संख्रि हालदै बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौ संख्रि बानलु होखांनायनि उनाव माखासे सामब्राम गुफुर बानलु एबा हाइजें बेफोरखौ देनानै लानानै बै साम एवनायाव होनाय जायो जेब्ला साम एवनायावहाय सामआव थानाय गावनि दै बै दैया राननायसिम बेखौ एवबाय थानानै बिनि उनाव जोङो रुनानै आरो सानानै लानाय बै सबाय सबायखौ होसननाय जायो जेब्ला बे सबाया होसनखांनायनि उनाव मोजां रोखोमै गोदौगोन अब्ला बै गोदौखांनायनि उनाव जोङो बेयाव जिरा होनानै लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गंगार दुन्दिया होननानै बुङो बेखौ दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो बै गंगार दुन्दियाखौ होनानै आरो बिनि बेयावहाय संख्रिया नांदोंना नाङाखै बै संख्रिखौ नायनानै एबा साखिनायनानै सबायाइखौ संनाय जायो एबा मोननायसि थिग बेबायदि रोखोमैनो संनानै जोंनि ओनसोलाव जानाय जायो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि संनाय जायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बर' आइजोफ्रा गामिनिनो दैमा बा जाम्फैयाव साम'खौ खननो थाङो आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ मोनथाम रोखोमनि सामफोरखौ मोननाय जायो नोंथां। ओ औ नंगौ नोंथां। साम' गोलाव साम' दाहोनाय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय साम' लादाय। नाथाय ओ बोसोरनि मोनफ्रोम दानाव जोंनि ओनसोलाव साम' गोलाव बा साम' दाहोनायखौल मोननाय जायो आरो साम' लादायखौ बोसोरनि से मास बा नै मासावल मोननाय जायो जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो। जुन जुलाइ बे ओ बे मासावल मोननाय जायो ओ साम' लादायखौ जोंनि ओनसोलाव ओ रुनानै बेखौ एरखनानै बिजि बा सु बेजों एरखनानै बिनि संख्लाखौ गारनानै बेखौ ओ साम'नि मोदोमाव थानाय बिजला बा मैलाखौ ओ फुखनोनो थाखाय जों संख्रि बा आइदुंग्रा बिलाइ बाहायो आरो बेबायदिनो ओ आ साम' लादायनि मोदोमखौ साफ फा खालामनानै बेखौ मैथा बांगाल मैथा गोजा बा नेरसिनजों बा जोगोनार गोमोनजों ओ संनानै जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
फारसेथिं साम' गोलाव बा साम' दाहोनायखौ ओ संनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव बर आइजोफ्रा सानसे सिगां खनहैयो दैमाबा जाम्फैयाव आरो बेबायदिनो खननानै लाबोनानै सानसे बा साननै सोमनानै दोनो जाहाथे साम'आव थानाय मैलाया खिगारो होननानै बेबायदिनो ओ सानसे बा साननै सोमगारनानै बिनि मोखांनि दाखोनखौ ओ गारनाय जायो आरो खिबुनि बाहागोखौ दानसनाय जायो जाहाथे साम'आ सोबनायाव थाब फैयो बेबायदियैनो ओ जखा लानानै सामनि खिथु बा ओ उनथिंजायनि लान्जायखौ ओ दानसनाय जायो बेबायदिनो दानसखांनानै बेखौ नारें लेबु बा नारें खार्जिजों मनायाव बा मैगं खादायाव फुनाय जायो जाहाथे साम'नि बिखुंनि बा दामालि बा मैलाया खारो ओ जेब्ला हुखाङो अब्ला आरो बेखौ गोग्गो दैजों सोमनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सबाइ हानि सबायखौ सिगांग्रो एवथ्रमनानै ओ बेखौ हुख्रेनाय जायो बथलजों बा लथाजों आरो बेबायदिनो ओ बेखौ ओ रुनाय जायो ओ रुनानै सागं सानानै सागं सायो रु रुइजासे आरो बेबायदिनो ओ साम'खौबो एवफ्र्रामो। हजों आरो ओ साम'नि दैया रानोब्ला सबायखौ रुनानै लाखानाय सबायखौ होसननाय जायो आरो ओ साम' ओंख्रि संनायाव नांगौ जानाय मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर हाइजें ओ बैफोरबायदि मुवाफोरखौबो। ओ होनाय जायो आरो बेबादिनो ओ साम' ओंख्रि बा साम'जों सबाय ओंख्रिखौ गोथावसिन खालामनो थाखाय ओ खारदै खारदैखौबो ओ नांगौ बिबांनि होनाय जायो नोंथाङाबो ओ खारदै होननायखौ ओ मिथियो जानांगौ? सबाइ ओंख्रि बा साम' ओंख्रियाव होयो होननानै।
मिथिगौ नोंथां मिथिगौ नाथाय जोंनि ओनसोलाव बै खारदैखौ रुनाय समावनो होनानै लानाय जायो। ओ सबायखौ जेब्ला रुगोन बै रुनाय समावनो जोंनि ओनसोलाव बै खारदैखौ होनानै लागोन। खानाय जायो।
जोंनि ओनसोलाव नाथाय ओ मोननो लागा समावसो होनाय जायो नोंथां।
बेबायदिनो गुबुन गुबुन जानो हागौ।
नोंगौ नोंथां गुबुन गुबुन। ओ जायगा लायै जायगा। ओ आलादा आलादा। संनाय ओ बेफोर। खौ नुनो मोनो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ जोबथायाव ओ बेखौ मोदोमफ्रु खालामनो थाखाय मुगा दुन्दिया बा दुन्दिया गोरलैखौ होनानै संनाय जायो।
नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो
बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव साम'खौ सबायजोंल' जाया अनलाजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां आलुजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो टमेट' मैगंजों संनानै जानायखौ नुनो मोनो बायदिसिना मैगंजों संनानै जानायखौ। जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मैगंजों साम'खौ संनानै जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव गुबैयै बुंनो थाङोब्लाथ' गिबियाव फोरमायनाय बायदि सबायजों साम'जों बेखौनो गाहायै जायो लोगोसे साम'खौ एवनानैबो जानाय जायो। बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंनाय बायदि अनला। अनला ओंख्रिजोंबो जानाय जायो माब्लाबा समाव नाथाय बांसिनानो एवनाय आरो सबायजों जानायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव लोगोसे गिबि दहाय नोंथाङा फोरमायलांदों जे साम'आ गोबां रोखोमनि थायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो एबा। जोंनि ओनसोलनि दैमाफोरावबो गुबुन रोखोमनि साम'खौबो मोनबावनाय जायो नोंथाङा फोरमायलांदों साम' दाहोनाय साम' गोलाव बेबायदिनो साम' खहे। गुबुन गुबुन ओनसोलाव मुङा गुबुन गुबुन। गुबजानो हागो गौ नाथाय जोंनि ओनाव साम' खहे होननानै बुंनाय जायो बैफोर साम'फोरखौबो जोंनि ओनसोलनि दैमा एबा दैसाफोराव मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बे साम' लादाय होनायखौ माबोरै संनानै जायो नोंथाङा सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों।
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोल। ओनसोलाव साम' लादायखौ एवनानै जायो एबा नोरसिंजों जायो एबा अन्थाइ बाजाब होननानै बुङो बै अन्थाइ बाजाबजोंबो एवनानै जानाय जायो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव। साम' आदथायखौ जानाय जायो नोंथां।
नंगौना नोंथां‌।
औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो बर'नि दोरोङारि जानाय ओ आयदानि सायाव सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नोंथां
दे जागोन नोंथां